ओरिन न नै
औ होमबा मान साब रायलायगोन अ जाखांबाय
औ दे दे बिदिबा टपिकआ मा लानो जोंना आ माबा ओ बिदिनो बिजनेस मावनाय बा माबोरैह रां आरजिनो हायो बेफोरनि सोमोन्दै सावराय जागोन दां अ
औ औ जायो उ
उ नोंथाङा एसे बुंग्रोदो होनबा औ औ बिदिब्ला मा होनो रां आरजिनाय होननानै बुङोब्लाथ जोंहा गोबां बिदिनो गोबां खाम खामानि मावनानै आरजिनो हायो जेरै साख्रि बाख्रिफोरनि अनगायैबो जोंहा बिदिनो न'फ्राव गय बागान बायदिसिना गायनाय बा मैगं थाइगं गायनाय आरो बिदिनो दकान सकान होनाय बेफोरबायदिनि गेजेरजोंबो गोबां रां आरजिनो हायो आरो। जोंना ओ जेनबा हौवाफोर हौवाफोराबो आरो हिनजावफोराबो हिनजाव माहारिफोराबो माने बिदिनो ओ न'फोराव जिब जुनार बिदि अमा दाउ बायदिसिना फिसिनाय बेफोरजोंबो जोंहा गोबां रां आरजिनो हानाय जाबाय आरो। बेनिफ्राय आथिखालावथ' बिदिनो जि दखान बायदिसिना होनानैबो गोबां रां आरजिनो हानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो औ नोंनि बायदिब्ला नोङो मा बुंनो सानो जेनेबा आं आरजिनायनि बिथिङाव एसे?
अ अ दानियाथ' साख्रि बाख्रि मोननाया एसे थानानो जाबाय मानसिफोराबो ब बाराद्राय जाबाय माने। साख्रिफोरा थोब्लानो आरो जेमान ओंखारबाबो माने भेकेन्सिसफोरा ओंखारो ओंखारनाया खिन्थु खम ओंखारो आरो मानसिफोरानो बांद्राय जाबाय नालाय पपुलेसना ओंखायनो थोस्लाबा आरो खिन्थु माने साख्रिनि अनगायै बो जोङो बुहुद माने राहा दङ आरो ना थांनानै थानायनि बा रां खामायनायनि। जेरै जों दा ओ बिजनेस ओ बिजनेसखौनो' बुंनो हायो जेनेबा ओ मा होनो बेखौ दखानफोरबो होनानै जानो हा हायो जेनेबा दखान होनबा नोङो सा दखान बा हिनजावफोरा सा द दखान बांसिन होनायखौ नुनो मोनो हिनजावफोरनिफ्राय आरो हौवाफोरा बिदिनो बिजिनेस खालामो ओ माबानि मा होनगोन बेखौ बे फिसारिं फोरबो बानायोजे गामियाव ना सा फिसियो बिदिनो गिदिर गिदिर फख्रियाव ओमफ्राय आरो इदिनो गामियाव थाबाथाय ग गय बेपार बा ओ इदिनो बिफां लाइफांबो गायसोयोना हालदै बिफां बा मायबा माबि बिदिनो आबादबो मावसोयो सिजोन टाइमाव आरो। बेफोर गिदिबो खामायनो हायो ओमफ्राय आरो बिदिनो ओ दख दख'ना दखान होयो हिनजावफोरा बिदिबो रां खामायनो हायो। ओमफ्राय आरो हौवाफोराथ' उम मा मा जागोनथाय ओ इदिनो हौवाफोरा जेनेबा मा होनदोंमोनलै मा बुंनोनायदोंमोन बावगार लांबाय आङो।
मावलाबायो आरो गोबांनो बिदि औ। बिदिनो जोंनिया माने बै ओ बिफां लाइफांफोर गायोब्लाबो जेरै थालिर दंफांफोरखौ जोंहा गायनानै बिजिनेस खालाम नो नागिरब्ला माने बेयाव गोबां मुलाम्फा जेरै थालिराथ' जोंहा फिथाइखौबो फाननो मोनबाय आरो। मा होनो बे थालिर मैखुन बेफोर माने फारसेनिबो फानजाजोबो आरो ना। थालिर दंफाङा जोंना फिथाइनिफ्राय लानानै मै खुन ओनिफ्राय आरो थालिर फस्लाखौबो जोंहा टाउनफ्राव थानायफ्राथ' बिदि थालिर दंफां बायदिसिना गैया नालाय। बेखौबो फानहैबाथाय बिसोरो बायबावो आरो ओमफ्राय आरो दं फांखौ दानफायनानै जोंहा खारै सावनानैबो फाननो हानाय बिदि सुबिदाया माने ओ थालिर दंफांखौ माने जेबोनो गारजाया आरो फारसेनिफ्राय माने मादानिफ्राय लानानै ओरैजाय बि थालिर मैखुनसिम गासै गासिबो माने जोंहा बियो रां आरजिनायाव जोंखौ हेफाजाब होयो होननांगोन आरो।
औ औ उम।
बेबायदिनो आथिखालावथ' माने गोबां बिदिनो अमा फार्म दाउ फार्म बिदि खालामनानै ओ जानायखौबो नुनो मोनो बिनिफाय ओ माखालामो जोंनिया दायो बै बयलारफोर फार्म फ्राम खलामोना बिदियावहाय बै दाना फोर होनाय बिदि ब्रयलारनि खि बायदिसिना बिदिखौ आरो नानो होयो आरो ना बेखौ माने डाबुल खामानि आरो खिफोरखौ नानो होबाय नायाबो देरबाय बिथिंजाय माने इथिंबो इथिंबो मुलाम फा बिदि आरो गोबां माने मानसिफ मान खर' माइड बाहाय माने आथिखालाव गोबां बिदिनो डाबल डाबल माने मोनसे खामानिजों डाबल डाबल गोबां मावनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो। दानिया औ औ औ औ
बांसिन गामियावथ' दानिया अमा फार्मखौथ' जेनेबा गामियाव खामद्रायाबाबो ओ फार्म खालामद्रायाबाबो बिसोर माने मानै मा थाम बा माब्रै माबा गाहाम माबायोना फिसियो न'आव। ओमफ्राय आरो बयलार फार्मखौबो इदिनो माने गोदोरद्राय खामाबाबो एसे फिसायैनो खालामनायखो नुनो मोनो आरो गामियावथ' बांद्राय एमान गोदोर खालामा ना खिन्थु टाउ एसे टाउन एरिया बा एसे माबा एरियाफोराव गिदिर गिदिर फार्म बा गिदिर गिदिर ओ बयलारनि माबा खालामो जि बेफोरजोंबो बिराद रां खामायनो हायो आरो बुहुत माने बिदि नुनो मोनो। जेनेबा इदो इनि फार्म बानायनानैनो बिराद रां खामायनाय बा ओ मा होनो इखो धोनि जानाय बुहुत मानसि नु नो मोनदो आरो।
औ माने हाय बै इनजिअफोराबो माने होयोना ब्रयलारफो हैयो ओ ओ माने फिसाफोरखौ फिसिनानै हरनांगौ बिदि औ औ औ औ खोनादों।
अ अमा फिसिनो होनाय बेसेबा उम आरो फार्म बानायनो होनाय माने फ्रियावनो बानायना हो होयो ओमफ्राय इसोरो नोंसोर ओ जेने फिनांसिगो आरो इदि खोनादोमोन आं सानैसो।
बिदिनो गोबां माने स्किमफोर फैबाय थायो आरो।
ओं ओं
जों बेखौ आजिखालि माने बे आबादारिफोरनि थाखायबो जेनेबा बिदिनो पि एम किसान बायदिसि ओंखारबाय बिदि गोबां माने सरखारनिफ्राय अनसुंथाइ मोनो आरो ओमफ्राय हा फोरा माने मियादि जाबानो माने नों आजिखालि एप्लााय खालामनानैबो बायदिसिना स्किमनिफाय रां मोननाय मानाय इफोरबायदि बा लन मोननाय नोङो बिदि गोबां हेफाजाब मोनो आरो। जुदि हाफ्रा मियादि जायोबा आरो ओमफ्राय हाया मियादि नङाबाथ' मोननो नागिरा नालाय बिदिखौ।
औ ओं ओं ओमफ्राय आरो इदिनो हिनजावफोरखो दानिया बिराद पालारबो माबानाय नुनो मोनो। ना पालार बिराद खुलियो दानिया एकदम आजिखालिथ' बिराद पालारा माने बिराद दिमान दोङो आरो मानसिफ्रा दानिया बयबो मालाय सा फसुफा बा एसे देलायनो लुुबैयो नालाय बयबो पालाराव थाङो खानाय सिदा खालामनो सोरबा गेंग्रा खनो सोरबा कालार लानो बिदिनो माने बुहुत माबा जायो आरो दानिया कास्टमार जायो ओंखायनो माने बुहुद खुलिनाय नुनो मोनो आरो जोंनिथिुयथ बिराद माबा दङ आरोना पालार बिराद दङो बिदिनो हिनजावफोरखौ बांसिन बालाराव थानाय नुनो मोनो आंङो हौवाफोरा थ इदिनो माबाफोर खुलियो पार्लार बाबो जेनेबा इ-इसिदेन थ आरो बांद्राय देलायनाय नङा नालाय जोंनि आरो एसे देलायनायबो ओमफ्राय बिदिनो खानाय सानाय हानाय बदि थायो आरो दाबोल
माबाबाथ बै फुजा फोरबो बायदिसिना हाबा हुखा इफोरबायदिबाथ बांद्राय खारो माने गोबां थाङो औ फुरा सिजोन बायदि जायो आरो औ औ फुरा कासटमार फुजा
माने माबा गलायनो हायासो जायो बिसोरो खामानिखौ मावगनो हालायलायि जायो लाइन नांलायलायनाय
कासटमारफोरा औ
उम
आरो आथिखालाव माने सिलाय मेसिन बिदि जोंबो माने आइजोफोर गोबां खामानि मावनायखौ नुयो आरो ओमफ्राय ओ औ औ सोरबाथ मो मोजाङै सोलोंना लानानै गाव माने फोरोंबायबो आरो गावनि दुखानावहाय गावजों लोगोसे माने मालायनोबो खामानि होनो हानाय बेफोरबायदि सुबिदा नुयो आरो जेनेबा उम उम
माबाखौ आरो बिदिबो मा होनखो बेखौ हिसान दानाया न जि बानायो बिदि मानसिफोरफोरखौ माने गावसा इदि इसान माबा उइभिं बायनानै हो जे ओमफ्राय एव ओं बे बिबारनिनो बिदि खोमाना बेबार ब्रेन्डनिया इसआथ बिदि बानायना होदों ना ओमफ्राय गावसोरानो ब्रेन्ड जेनेबा गावस्रानिनो बेयावबोथ बुहुत मानसिया खामानि मोनबाय जेनेबा बर आइजोफोरा
फोरा बर सिख्लाफोरा बुहुथ खामानि मोनबाय औ ओमफ्राय गावस्राबो जेनेबा माबा जाबाय गावस्राबो जेनेबा फैसा रां खामायनो हाबाय आरो गुबुनखौबो जेनेबा रां खामायनायनि सुबिदा होबाय औ औ आरो बिराद मोजां आरो औ
जेनेबा गावनि थाखायबो आरो गुबुननि थाखायबो मोजां आरो ओं गावहाबो मुलाम्फा आरो गुबुनाबो माने बेखार थानाय सुबुं फोरा माने बेयाव खामानि मावनानै रां आरजिनो हाबाय बेफोरबायदि गोबां आरो बे उइभिंनि बिथिङावबो आरो सिलाय मेसिन बायदिसिना बा पार्लारफोरावबो आथिखालाव बिदिनो ना एखे गोबां बिदिनो दं आरो रां खामायनायनि लामा उम माने हौवाफोरजों लोगोसे हिनजावफ्राबो समान समानै माने आथिखालाव मावनानै जानो हानाय बा रां आरजिनो हानाय बेफोरबायदिखौ जोंङो नुनो मोनसै आरो दायो
ओं
गामि गामिफ्रावथ गोबांनो मा होनो दाथ नै आरो दैज्लां बोथोर बायदिसिना माने जोंनि बर' आइजोफ्राथ जिरायनानै थाया ओरैनो जेनेबा न'खरफ्रावहाय गावसिनि नखराव माइ साय गायनो गोनां गैयाब्लाबो नै दाथ हाजिरा मुजिरा मावनानैबाबो नखराव थाइसे थाइनै खरस जानो बिदि मावनाय
औ औ औ औ नुयो गामियावथ' दा दाथ' आरो सिजोन जागासिनोना गामिनि आइजोफोरा बिराद माइ गाय यो हाजिरा गायो बिदिनो गावनि माने ओ गाननाय जोमनायफोर
औ औ औ औ नंगौ उम दे नोंथां बिदिबा जोंना समाबो जाबायदां बे टपिकखौ बेयावनो फोजोबसै नामा औ ओं